हालौ
हालौ उम
नोंथांङा खोनादों ना? ओ बे समखौ नोंथांङा होनो हागोन ना?
हागोन।
अब्ला दायो बे समावहाय जोंङो एम्फौ लाथानि बिसय सावरायनो
उम
उम एम्फौ लाथा एम्फौ लाथा होनोबाथ' जोंनि ‌ओ थागिब बि ट्राइबेल मानसि सुबुंफ्रा बयबो मिथिखायो आरो न'खर न'ख खर बेखौ ओ फिनानै बेजों नो न'खर खौ सालायनायखौबो नु नो मोनदों। आ एम्फौ लाथाया जाहैबाय ओ मोनसे थाग्रा एम्फौ आ बेखौहाय बेखौहाय फिनो थाखाय मानसि फोर‌ आ गावनि न'आव बिलाइफोरा गैयाबाबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बिलाइफोरखौ दानना लाना फैनानै आ न'आव होनानै जाहोनानै फिनोबो हायो आरो एम्फौ बे एम्फौखौ ओ जेब्ला देरो अब्ला बेखौहाय फानो आरो बे फाननानै आरो बे एम्फौआनो जेब्ला फिथुब लुयो अब्ला बे फिथोबनिफ्रायबो फाननानै ओ गोबां रां आरजिनो हायो आरो बे फिथोबनि फ्रायनो ओ सुबुंफोर बा बो फागाफोरखौ दिहुननानै आरो बिनिफ्रायबो जि जोमफोरखौ दानो दानानै फाननो हायो। ओ जोंनि बर' समाजफोराव नायोबाथ' बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां ओ आबाद होनगोन ना मा होनगोन बेखो ओ फिनायखौ जोङो नुनो मोनो
उम
दायो बेखो मार्केटआव फानोब्ला फुवायाव दुइस' बेफोरबायदिहै फाननाय जायो अब्ला किल'आव फानोब्ला ओ सयस' बेफोरबायदि जायो अब्ला न'खर सलायनायाव बे एम्फौ फिनानैबो जोङो मोजांहै न'खर सालायनो हानायखो जोङो नुनो मोनो दा नोंथाङा बिनि बिसय ओ मा मा ओ बुंनो ओ हायो मा मा मिथियो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
लाथा एम्फौ होननानै बुङोब्लाथ' सरासनस्राहै सादारन रावआव एम्फौ जाय एम्फौखो हालौ हालौ जाय एम्फौखौ न'आव ला लाबोनानै फि-फिसिनानै ओ बिलाइ जाहोयो बिलाइ जाहोनानै देरहोयो आरो बेखौ बे एम्फौखौ लाना फैनानै न'आव मोनसे फिसिनायनि मोनसे बेबस्थाया थायो। आरो बेबायदिखो जोंनि आजौ आजै गोदो गोदाय जोंनि आबौ आबैमोननिफ्रायनो बे आबादखौ जोंनि बर' समाजाव खालामबोनाय बखौ जों नुदों फारि फारिहै खालामबोबाय थादों आरो बे लाथा एम्फौ जि एम्फौखौ फिसिनानै जायो मानसिफ्रा ओ गुबुनाबो जायो आथिखालाव किन्तु गोदो जोंनि बर'फोरनिनोनो गुबै मोनसे बेयो मोनसे नियममोन माने एम्फौ लाथा फिनानै गोबां गावनि न'खरखौबो सुंस'बोनाय खो नुनो मोन दों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै लाथा एम्फौनि दामखोबो नोंथाङा बुं लांखाबाय आथिखालाव फवासेयाव दुइस' होननानै बेबायदिनो दिनै आरो बे लाथा एम्फौखौल' नङा आरो बे लाथानि जे फि थुब मोनो बे फिथबखौबो फाननो हायो जायनि बेसेना दिनैनि दिनाव के जि यावनो किल'आवनो बेबायदि दुइ हाजार तिनि हाजार बा दस हाजार बेबायदि मोननायखौ जोङो खोनानो हादों आरो बि फिथबजोंबो गोबां बेबायदि द्रेसफोरा नितसय जायो आरो खुन्दुं खुन्दुं बेबायदि बानायो आरो खुन्दुंनिफ्रायनो जोंनि जोमनाय जिफोरखौबो बानायो आरो जोङो लाथा एम्फौआ मा मा बिलाइ जायो नानै बुङो ब्ला जोंहा बे खारं खारं खारं बिलाइ होननानै बुङो बे खारं बिलाइखौबो जायो। आरो बै इन्दि इन्दि बिलाइखौबो जायो आरो बेबायदिनो गोबां गोबां जायगाफोराव मा-माब्लाबा थासोमलिनि बिलाइखोबो जाहैयो आरो गोबां बेबायदिनो बेलेग बेलेग जायगायाव आरो गुबुन गुबुन बेबायदि बिलाइफोर खौबो जाहोयो नाथाय सबनिसाय बेबायदि मोजांसिन जानायखौ जों खारं बिलाइनि लाथा एम्फौखौ जों मोजां जानाय खौ नुनो मोनदों आरो बिखो प्राय बिनि जितु जन्म जानाय ओ लामाखो जों नायोब्ला मिथियो ओ लाथाखो उम दाउदै जायो बेहा दाउदै जानानै उम बे दाउदैखो मोनसे सान्द्रिफोर बायदियाव बा जि मोनसे गोबायाव लानानै फैयो आरो बिनिफ्राय बियो ओ उम मा होनो? ओ सिख्रि जायोदां। सिख्रि जायो बे सि ख्रिनि उनावनो आरो बे सिख्रिया बिदै दैयो बे बिदैयावनो आरो बे लाथा एम्फौआ ओ जोनोम जाबोयो बेफोरबायदि आरो बेबायदिनो लाथाया जोंनि था देहानि थाखायबो मोजां आरो गोबाङा लाथाखो जानो मोजां मोनखायो उम जाहाबो न'आव गोबां लाथा जाग्रा मानसि दोङो आरो बहुद गाहाम मोनो आरो गोथाव मोनो लाथाखो बिराद जाखायोखा आरो बेबायदिनो लाथा फिसिनाय हान्जाफोरबो अंखारनायखो जों नुनो मोनदों ग्रुप ग्रुप जानानै हान्जासे हान्जासे जानानै बेबायदि लाथा एम्फौखौ बे फालांगिरि बायदिहै बो ओ फिनायखौ नुनो मोनदों आरो फालांगि हिसाबै बिथांमोना ज' ज' बेखो ओ फालांगि खालामदों बुरजा बुरजा फिनानै न'आव सोनानै आरो बेखो जेब्ला उम गोमोन जायो लाथाया आरो बेबायदिनो फिथोबखायो फि थुब खानायनि उनाव फिथबनिफ्राय बरननानै लाथाखो फानो बेबायदिहै आङो मिथियो लाथानि बागै आरो बिनि माखासे थाखोमानाय जुदि नोंथांनि गोसोआव दोङोब्ला बेखौबो बुंनो हागोन नोंथाङा बुंनो हागोन बे समाव बुंलाय।
नंगौ नोंथांनि बुंनाया मोजां जादों। ओ थारैनो सरासनस्रायै लाथाया ओ ओ सिखिरिनिफायनो जायो जेब्ला सि खिरिखौ हमनानै बे लाथा जाग्रा सिख्रिखौ हमनानै जियाव दोनो अब्ला बे सिखिरिया बे जियाव बास्थाबनानै बेवहायनो बिदैखौ दैयो आरो बे बिदैनिफ्रायनो एम्फौ लाथाया खिलिबोयो माने ओंखारबोयो आरो बे एम्फौखौनो जेब्ला देरबो हाङो अब्ला बियो बे-बेनो बेखौ जिनिफ्राय बा दालानिफ्रायहाय बोखांनानैहाय बिलाइयावहाय होनाय जायो आरो बे बिलाइ खौनो जायै जायै बियो देरो आरो देरनानै उनाव बियो महरा सोलायलाङो बिनि खालारा सोलायलाङो आरो सोलायलांनानैनो आरो बेयो फिथब खायो आरो फिथब खानानै आरो फिन इदिनो आरो सिखिरि लानानै बियो बिरो थिग बेबायदिनो आरो लाथाखो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै नायनो हानो नोजोरै आ लाथाखौ जोंङो जायो बयबो जायो आरो। बे खौ जोङो गुबुन गुबुन बेसादफोरदों ब मैगंफोरदों जों जानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय खायफा जायो बियो ओ फाजि खालामनानै दायो फ्राय खालामनानै जायो आरो मैथा फोरदों संनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो आ खायफा रुनानै आन्थाबो जानायखौ जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन जायगाखौ लानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि जों जानायखौ नुनो मोनो आरो आरो। खौ जोङो आलुदोंबो जाजा गोन आ अनेक रोखोमजों जाजागोन जोङो जेरैहाय फान्थाव मोखै बे बिलाहि बा आ मोदै बिबा बिलाइ बायदि बायदि रोखोमनि मैगंफोरदोंबो जोङो बे लाथाखौ जानो हायो जेरैहाय खुमब्रादोंबो जों जानो हायो मैथ्रु फि फिथाइदोंबो जों जानो हायो अनेक बिसोरजों जों जानो हायो फिथाइफोरजों जों जानो हायो नाथायब्ला आङो सबनिस्राय आंनि आंनिहाय बुंनो आङो सबनिस्राय आङो रुनानै रुनानै बेखौहाय फ्राय खालामना जानायखौ आङो सबनिस्राय मोजांसिन मोनो आरो बे जोबोद गोथावबो जायो आरो। बांसिनानो बे बेखौहाय ओ फ्राय खालामनायखौ जानो। जानो हायो जानो जानाय जायो माने जानो मोजां मोनो आरो बेखौ बे फाइखौहाय गोबां हटेलफ्रावबो मोनो रेस्टुरेन्टफोराव मोनो बारफोरावबो मोनो बाजै हटेलफोर बा बार माबा जौ लोंग्रा जायगाफोराव गोबां लोंग्राफोराथ' लाथा फ्रायफोरजों लोङो बिदिनो जों नुनो मोनो आरो न'खरफ्रावथ' जाखायो आरो। ओ जोंनि बर' मानसिफोरा गुबुन जा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाब थाबसे जायगायाव दावबायोब्ला बै जायगायाव थाङोब्ला जेनेबा जों लामाफ्राव हटेलफोर बर' हटेलफोर मोनोब्ला जों जानायखौ जों नुनो मोनो जोंबो जाबोयो बेखायनो जोङो बे बेखौ मिथिनो मोनो जे लाथाया जोंनि बर' समाजावहाय गोबां जोगोब जोबोद गोबां माने ओ
गोथाव एबा
औ गोथाव बाहायनाय आरो गोनांथि आरो बिखौ फाननानैबो न'खर सालायनो हानाय बेफोरखौ जों नुनानै माने जों गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनोबो हायो। आरो जों बाहायनोबो हायो गावनि जिउआव ओ आङो बेसांखिनिखौनो बुंनानै
दोनथ'नो
ओ बुंनायनि बेलायाव थ' बारा एसेबां गैला लाथानि बिसय जिखिनि बाथ्राखौ जोङो एसे नायबिजिर नो हायो मा मानि सायाव जों रारलायखो लाथाखौ माबखयदिहै फिसिनांगौ बिनि बि खयखौ जों रायलायबाय लाथाखौ मानो थाखाय मानसिफोरा फियो बेखौ बुजिबाय आरो मा मबे समनिफ्राय लाथाखौ बर'फोरा खालामदोंमोन जों बेखौबो रायलायबाय आजौ आजौनिफ्राय खालामबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो फालांगिरि हिसाबैबो जों खालामनायखौ नुदों। आरो बे जानोबो गोथाव आरो मा माबायदि स्टाइलाव जायो बेखौबो जों मिथिबाय बेसेबांखिनिखौनो आंबो बुंनानै दोनथ'ना होननानै सानबाय।
औ दे होमबा हामबायसै दोन्थ'बाय बिसिङावनो।
औ।